हेल' औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों। ओं आयदा बादियै दा नोंथांनिफ्राय आङो ओ बर'फ्रा गोदोयो मा मा फिथाइ सामथायाइखौ जायोमोन ओ बिनि सायाव आङो एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ बरफोरा गोदोहाय बेबायदिनो खान्थाल थाइजौ आनारस सुमफ्राम आरो थाइगिर थाइबें बायदिफोरखौ ओ जायोमोन आरो बेफोरखौ आथिखालावबो जानायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला बेफोर फिथाइ सामथाइफोराथ बरफोरनिनो जाग्रा फिथाइ नङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ
ओ खान्थाल थाइजौखौहाय बरफोरा दैज्लां बोथोराव जानायखौ बांसिन नुनो मोनो मानो होनबा बे समावसो खान्थाल ओ थाइजौ आनारस बायदि फिथाइफोरा थायो आरो बे फोरखौ ओ जाग्रा फिथाइ महरै बरफोरा जायो ओ बरफोरा खान्थालखौ गोथाङैबो जायो आरो फोमोननानैबो जायो ओ बुंनो थाङोब्लाथ खान्थाला मोननै दङ जेनेबा गोथाङै जाग्रा आरो गोमोनै जायो जाग्रा ओ गोथाङै जाग्राखौ औ नों ओं
ओ नोंथांमोननिथिं मोनसे बिदिनो खान्थाल साम खान्थाल होननाय बेबायादि नुनो मोनो नामा? सामखान्थाल माने दुलुर दुलुर महरनि फिसा फिसा
ओ बिदिथ नुनो मोनाखै नोंथां जोंनिथिंजाय जोंनिथिंथ बेबायदिनो ओ जेनेबा ओ बिदिनो गिदिर बेबायदि खान्थालनो महरनि दं आरो बेबायदि
अ अ
दुलुर महरनिखौथ नुनो मोनाखै
अ
ओम औ नोंथां
ओ नोंथांमोननिथिं बिदिबा ओ मोननै रोखोमनि खान्थालखौ नुनो मोनदों आरो ना
औ गोथाङै जाग्रा आरो गोमोनै फोमोननानै जाग्रा आरो बेबायदिनो बरफोरा थालिरखौबो जायो गोदोबो जायो आरो आथिखालावबो जायो थालिरफोराथ बांसिनानो ओ आथिया थालिर जाहाजि थालिर सिनि साम्फा बिदिनो मालभग बायदिफोर दङ आरो बरफोरा फुजा होनाय टाइमावबो ओ फुजा होनाय समावबो बै सिनि साम्फा थालिरा बेखौहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोे खान्थाल आनारस थाइजौ बेफोरखौ बै बरनि जिहेथु फोरबो आमथिसुवा जे फोरबो होनो नोंथां
औ औ
बेवहाय बेखौ जाजेननायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो बरफोरा आथिया थालिर आथिया थालिरनि जिहेथु बै बिफां बे बिफांखौहाय ओ फिसा फिसा हानानै फोराननानै खारै बानायनायखौबो नुनो मोनो बेबादिनो बरफोरा नारें फिथाइ जायो नारें जुम्ब्रा नारें खारजि बेफोरखौहाय नारें जुम्ब्राफोराथ बांसिनानो मेसें बोथोरावसो जायो आरो नारें खारोजिया सोरनाबा सोरनावबा ओ मेसेंनिबो दङ आरो दैज्लां बोथोरनिबो दङ जिहेथु बे मोनसे गोखै जाग्रा मुवा बेखौ बांसिनानो बर'फोरनि नआव थानाय ओम नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औव नंगौ नोंथां।
आरो बे नारेंखौबो नारें जिहेथु नारें गोखै नारें खारजि बेखौ बेनि रोखोमखौनो गोबां नुनो मोनो आरोना अबावबा नारेंआवहाय बेगर थायो अबावबा बेगर थाया आरो बेबायदिनो गोखैफोर होनबाथ' नारें जुम्ब्रा नारें खारजि गल नेमु बायदिफोरखौ हायो आरो बेबायदिनो आरो बर'फोरनि न'खराव लेसु ओ सुमफ्राम नारेंखल बायदि फिथाइफोरबो थाबावो जिहेथु बर'फोरा बांसिनानो बर'फोरनि न'खराव गय खान्थाल बेफोरजोंनो ग्रोम ग्रोम नङा होनबा नोंथां।
औव नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बर' गामि होनब्लाथ' फिथाइ सामथाइ जाग्राफोरा थाखाजोबो।
औ नंगौ
बर' न'खराव जेनेबा बोथोर लायै बोथोर नांगौ जानाय मुवा फिथाइ सामथाइखौनो जानो गोसोबानो मोनजानायखौ नुनो मोनो आरो गोदोबोथ' नुखायो। आरो आथिखालावबो नुयो आथिखालावथ' आरो गोबां जाग्राफोरखौनो न'आव गायनानै लानायखौ नुनो मोनो जिहेथु हाइब्रिद ओ हाइब्रिद फिथाइ सामथाइखौबो माने गाहायावनो थायनाय बिफांफोरखौबो गायनानै जासै आरो दानिया।
औव नंगौ नोंथां।
औव नोंथांमोननिथिंबोथ' ओ बेबायदिनो गोबां जाग्रा फिथाइ सामथाइफोर दङ जानांगौ।
औव दङ नोंथां।
औव नों नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
ओ बर'फ्रा गावनो माने बर'फ्रा मिथिंगायावनो थांनानै गोदोनिफ्राय थांनानै थाबोदों बिसोरो आरो गावसिनि रोंगौथिजोंनो गावसिनि माबायदिखौ जानांगौ माबायदिखौ गोथाङै जानांगौ माबायदिखौ संनानै जानांगौ बिनि रोंगौथिया ओ बर'फोरनियाव ओ गोदोनिफ्रायनो दंखायो।
औ
ओ बेजों लोगोसे मिथिंगायावनो रज'नाय बे फिथाइ सामथाइफोरखौ बर'फ्रा जेब्लानिफ्राय ओ सोदोमस्रि मोननानै समाज दानानै जाबोदों अब्ला बैफोरनि बैफोर समनिफ्रायनो बर'फोरा गावसिनि साखाथि बा सोरगिदिंआव गावसिनि बारिफोराव ओ बेफोर फिथाइ सामथाइ एबा जाग्राफोरखौ गायनानै लाबोदों। औ बिनिफ्राय बिसोरो जेब्ला मोनो अब्लानो बेफोर फिथाइफोरखौ जाबोदों बांसिन फिथाइ सामथाइफोरखौ खौ बर'फ्रा दैज्लां बोथोर आमथिसुवानि समावनो जानायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां
बेबायदि समाव गासैबो फिथाइ सामथायाइफ्रानो मोनजोबो। ओ आरो बर' बर'फोरा ओम आबादारि हिसाबै जिरन लानो माने जिरन मोनो बे आमथिसुवा समावहाय ओ गावसोरनि मावनाय दांनायखौ बन्द' खालामथ'यो अब्ला बे समाव बयबो न'खर न'खर ओ बेरायलायनानै फिथाइ सामथाइ जायो ओ आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनबावो आमथिसुवा समावहाय बर'फोरा ओ खेला बादायलायनाय बिदि होबावो फिथाइ सामथफोरनि थाखाय फिथाइ सामथाइफोरनि ओ जयै रायजो फोरै सोरनाव मा दं बेखौ जयै जानायजों लोगोसे ओ फिथाइ सामथाइनिनो ओ खेला एबा बादायलायनाय बेफोरखौ होयो।
औ नोंथां
जों बेफोरनिफ्राय आरो बांसिन मिथिबावनो मोनो जे बर'फोरा ओ बर'फोरा गोदोनिफ्राय गावसिनि संसार जानायजों लोगोसे मावनाय दांनाय रोंगौथिफोरजों लोगोसे ओ गावसिनि सोरगिदिं माबादि फिथाइ सामथायाइखौ जानांगौ बिनि रोंगौथिफोरखौबो जोङो नुबोनो मोनदों आरो ओ बर'फोरा बेखौ ओ गोथाङै जानायजों लोगोसे बबेबा बबेबा फिथाइफोरखौ ओ ओंख्रिबो संना जाबोनायखौ जों जोङो नुनो मोनदों नंगौना नोंथां
औ औ
ओ आरो दुंब्रु-दुंब्रु फिथाय फोरखौ जाफेरबायना नोंथां आ
आं जाफेराखै नोंथां खिन्थु जायो होननानै मोनथि गौ आरो
औ ओ आंबो गोदो इसे मोनजादोंमोन नाथाय आथिखालाव बेबादि दुंब्रुखौनो मोनला ओ दुम्रुआ मोनै रोखोमनि था थायो मोनसे फिसा जार आरो मोनसे गिदिद जार ओ बेखौबो जोङो दैज्लां समफोरावनो बांसिनै मोननानै थानाय एबा जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। आ दुम्रुआ माने सिङावहाय
औ।
जानो एसे ओ फिस्ला फिस्ला। आरो जानो गोदै। बेबायदि जायोमोन आरो
बिबदिबा बे आरोना।
औ बेजों लोगोसे ओ मोनसे साम मुंनि खान्थाल दंबावोमोन। बि माने थुख्लु माने थुख्लु माने फिसा फिसा दुलुर दुलुर महरनि बेखौ माने हारसिङैनो बुफ्रुनानै जानो हायो आरोना। माने जेरै बे जों जाग्रा खान्थाला बिनि महरा एसे गिदिर
औ।
बेखौहाय ओ खुगायाव सोजोबनो हाया बेबायदि जायो नाथाय बे सामु साम खान्थाला माने फिसा फिसा माने दद्रे दद्रे रोखोमनि जायो बेखौ ओ जानो गोथाव बेबो।
औ।
बेखौ गोदो बर'फोरनियाव नुनो मोनोमोन आथिखालावसो नुनो मोननाय जालिया। ओ बेफोर जाग्रा फिथाइफोरनि अनगायैबो बर'फोरा ओ माखासे फिथाइफोरखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो जेरै थायगिर,
औ।
थाइगिरखौ बर'फ्राथ' ओ नाफोरजों आरो अमा बेदरफोरजों जानायफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मो
औ औ।
औ आरो बेखौ गोथाङैबो जायो बर'फ्रा
औ।
बिदिब्ला नोंथाङाबो बर'फोरनि जानाय फिथाइ सामथाइनि बागै गोथौ गियान दं आरोना नोंथां।
ओ बारा गैजोबा बाबो एसे दङ' नोंथां।
औ। बिदिब्ला दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।